नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों होमबा मा खालामगासिनो ओरैनो?
नै मोनानि जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं।
आतसा गोथाव गोथाव जालायबाय होमबाना दिनै? आंथ' जानाया जाबाय नोंथां आंबो खिन्थु बारा जानो हायासै दिनै।
अ मानोबा?
ओरैनो बारा दामानि देहाफ्रा बारा थिग नङा नोंथां ओमफाय नोंथां? दाथ' माइ गायनाय सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां? दा माबायदि सोलिगासिनो ओरैनो नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिं माइ गायनायाथ' फ्रायै गुबुनफ्राथ' गायजोबबायानो नोंथां।
अ नोंथां औ।
औ दा जोंहानिया एसे दंबावो हेल'
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनादो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथिसो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फ्रिबा?
मा सोंथि जालायखो नोंथां दे सों दे?
आं सोंथिया आबादनि सोमोन्दैआनो आरो नोंथां। जेरै माइ गायनाय माबा गायनायनि सोमोन्दै सोंथिया जाबाय गोदोनि समाव जों बर'फोरनियाव माबायदि ज' ज' आबाद मावलायनाय दंमोनना बेखौ नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय नङा होमबा नोंथां? मेगनजोंबो नुबोबाय आरो जोङो रोखा गावनो मावनानै मोनबोखाबाय नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरनि सोमोन्दै बुंनांगौबा जोङो जोंनि गोसोखौनो बै दुब्लि बारियाव लांनानै माने खोन्थानो गोनां जागोन आरो। माने गोदोनि समाव थ' जोङो दैज्लां समावहाय माइखौ गायो नालाय नोंथां दा गोदोहायथ' गोदोनि समाव हाजिरा होनाय माबा खामला होनाय बेफोरबायदि नेमफोरखौ जों बारा मोननाय जायामोन आरो आ दा गोदोनि समाव जोङो गामि हदैनो बा न'खर न'खर जमा जमा जानानै ज' ज' साउरिसो जायोमोन। माने हाजिरा होननाय बुस्थुआ गैयामोन बै समाव नोंथां माने सावरि सावरि जानाय बिसो दङमोन आरो ज' ज' सावरि जालायलायनानै सोरनियावबा सोरनिबा न' खरआव सावरि जाहैनाय ज' ज'नो आरो बिसिनाव गायखां गायखांबायब्ला आरो बैसिनाव गायहैनाय बेफोरबायदि फाला बदल गायलायनाय सावरि जानायासो मानि जोंनि बर' समाजाव दङमोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ सैथो नोंथां सैथो।
औ ओमफ्रायो सावरि जाखाङो जेनोबा सावरि जाखांजोबबाय नालाय माने माइफोरखौ जेनेबा माइनि सायाव सावरि जादोंबा माइ गायखांजोबबायब्ला बैसानि न'खरावहाय माने मोनसे बस खुंनाय जायो आरो जेरै जानाय लोंनाय माबा मोनसे ना बेदरफोर जानाय जाहोनाय बेफोरबायदिया जोंनि बर' समाजाव सोलिबोबाय थायोमोन आरो।
औ नोंथाङ औ औ।
दा थ' दानि आथिखालाव नायोब्ला जों बेफोरबायदिखौ नुनो थांला नोंथां।
औ नोंथां।
आगोलाव जोङो बुङोब्ला ओरैनो सावरि जानो होननानै लिङोबाथ' नों मोनखानायानो नङा नङा होमबा
औ औ मोना नोंथां दानाया जोंना दानि निया हाजिरासो बुजियो आरो ना।
औ नोंथां औ।
ए औ।
हाजिरा नङाबाथाय मानि जाया आरो दा नोंथांमोननिथिं माबायदि ओरैनो?
दाथ' जोंनियाव बिदि ज' ज' गायलायलायनाया बांद्राय गैयानो नोंथां।
अ
साफा सानै न'खरा मोनफा मोननै न'खरा गावजों गाव गायलाय लायो आरो ना। न'खरजों न'खरसो गायलायलायो दानिया रायजो गायलायलायला जोंनिथिं। औ जों उन्दै उन्दै समाव सावरि जाबोनो मोनदों नोंथां। बे समाव बांद्राय हाजिराबो सोलियामोन ना।
औ औ औ।
औ जोङो बेबादिनो सोरनावबा सिबिं हाहैनाय देमसि हानाय एखमबा सोरनावबा बेसर फुनाय सबाय फुनाय बिदि सावरि जाबोनो मोनदों आरो ना।
औ।
औ बिराद ज' ज' सावरि जाबोनो मोन्दों आरो जोङो इन्टारेस्टबो जाथारमोन मुजिहाबोमोन।
औ औ। नोंथाङाबो होमबा बेफोरबायदि माबाजों मोगा मोगि जाबोनाय सासे मानि सुबुं होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां आंबो बेफोरखौ लोगो मोनबोदों आरोना दसे सम।
औ। आंथ' आं लोगो मोनदों मोननाया नोंथां खिन्थु आं बेफोरबायदियाव माने बांद्राय बाहागो लानाय जायाखै आरो। बुंनो थाङोब्ला उन्दै समनिफ्रायनो आङो माने बिदि गामि ओनसोलावहाय माने बारा थाबोनो मोनाखै आरो गुबुन जाय जगायावसो थानानै माने खामानि मावनानै माने सोलोंथाइफोर लानानै माने थानाय आरोखि आङो दा थेवबो
औ।
बोथोरावथ' जोंहा गासिबो सोर बिथिङानो बन्द' जायो नालाय दा बेफोरबाय समाव गामियाव थांनानै जेन'बा न'आव थानानै माने गायनाय फुनायाव मुख खालामनायाव माने आं बेफोरबायदि माने नुथायखौ नुदों आरो दा बेफोर खौनो आं नोंथांनो खिनथाबाय आरो नोंथां दा जोंहा माइ गायनाय माइ बाय माइ गायनाय समावहाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरै नोंथां ओ माइ गायनायनि सिगां आइजोफोरा थांनानै सानजा मोखां जानानै सा-सा सानजा खनायावहाय आलि गायख'हैनाय आलि गायना माबा माइ गायनाय बेफोरबायदि माने गायगोरनाय नेमखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोबनायावबो जेनेबा माइ गायखांनायावबो माने बे आइजोआ माने न'खरनि सोरबा सा से आयजोआ माने बैफोरबायदि माइ गायखन बेफोरबायदि नेम मोनसेफोरा जोंनि बर' समाजाव दं आरो नोंथां।
औ नोंथां मा होन हाया माने बांगाल जांख्रियाव एसे गारबोयोना नोंथां
औ नोंथां औ बेखौनो बुंदों आं माने
औ औ नांगाल जांख्रियाव माने
माने
नांगाल जांख्रियाव माने ज' गायोबा एसे न'खरनि मानसि गायफैनो सानजा सा खनायाव दोनोना
औ औ नोंथां औ
औ औ नोंथाङा बेखौ
माने औ मानिे बेखौहाय नोंथां नांगाल जांग्रा जानायनि सिगांनो माने जेब्लानाखि माइखौ फार्स्ट गायजेनो न'खरनि मानसिया बेखौहाय गायजेनो आरो। ओमफ्राय जेब्लानाखि जोबो माइया गायखां गायै गायै जोबनानै जेब्ला नांगाल जांख्रानि सम जायो नङा होमबा? बे गायखांजोबनानै लास्टयावहाय माने गायनो थाखाय न'खरनि मानसिया दोनो आरो बे मोनसे नेम दं आरो। बेखौनो माइ गायखननाय होननानै बुङो आरो नोंथां।
औ जोंनावबो सोलियो नोंथां बेयो
हा
जोंनावबो सोलियो नोंथां बिदिनो माइ गायखननाया
औ ओमफ्राय नोंथां बेजोंनो माने जोङो जेब्लानाखि माइया गायखांजोबो ओ बे समावहाय जोंहा मोनसे फोरबोखौ फालिबावनाय जायो आरो नोंथां बे खाथि गासा खाथि गासा फोरबो नोंथाङा जेन'बा काति गासा फोरबोनि सोमोन्दै माबा मोनसे जेनबा एसे माबाफोर मोनथियो नामा
औ नोंथां मिथियो
औ खोन्थानो हागोन नामा एसे जेनबा
औ हागोन नोंथां मानि बेखौ बे फोरबोखौथ' जोङो काति गासा फोरबो होननानै बुंङो जाहैबाय
औ औ
औ बेखौ जोङो खायफा सुबुङा आसिन दाननि लास्ट खाग दिनखालि फालियो आरो
औ अ अ
ओमफ्राय खायसेया खायसेया कार्तिक ओइ कार्तिक दाननि बांलानि कारत तिक दाननि से थारिखआव फालियो आरोना नोंथां
औ
खोनादों नों
औ औ ओ औ
औ
औ
ओमफ्राय बे खाति गासा फालिहैनो थाखाय जोङो औवाखौ ओरैबो जंफार ओरैबो जंफार फारनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां मोननै मोननै मोनसे बागानाव औ ओमफ्राय बेनि उनाव थाइगिर बिखुं खौ दानखानानै बेखौ थुनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
थाइगिरखौ थुनाय जायो ओमफाय फाय बेनि उनाव होनानै
अ
औ
होमबा खाथि गासायाव बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ बाहायो आरो नोंथां होमबा ना औ जोंनिथिंजाय बो बे जोंनिथिंजायबो बे एखे नेमखौनो फालिनाय जायो नोंथां खिन्थु दा माखासे सुबुंफोरखौ नुसै आरो माने थाइगिर बिखुंनि सोलायै थाइगिर बिखङा जे गोदोनि समाव बा दानि समाव लांदां जे माइया जेबो जानो हाया एम्फौ एनला जानो हाया बिनि थाखाय जे आलारि बाथि बा माबा सावहैयो नङा होनबा थाइगिर बेखौ फुङावहाय दा बिनि सोलायै थाइगिर बिगंनि सोलाय लायय जोङो माने जिवारिखौबो बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो खिन्थु जोंनि जोनोम जोंनि गोदोनिफ्राय फैफानाय नेमखान्थि बायदि माने थाइगिर बि फुङाव सावनाय नेमखान्थिया दङमोन आरो नोंथां
औ नोंथां जोंनिथिं बे जेवारिखौ बांद्राय बाहायनाय जाया नोंथां
औ दा जोंनिथिं एफा एनै बाहायनायखौ नुनो मोनबाय आरो
औ औ
सिगांनि समावथ' जों नुवानोमोन नुनाया खिन्थु दा एसे मुगानि सोलायबोनायाव बा मुगानि दावगाफारियाव जोङो एसे सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ नोंथां औ
बिदिनो जोंनिथिंजाय खाथि खाथि गासानि नेमाव आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव आइजोआ माने लावथि गंसे लानानै माइ जेनेबा माइ बे समाव खाथि गासा सावनाय समावहाय माने माइ फिथाइफोरा ओंखारो नालाय
औ नोंथां औ
बेे फिथाइफोरा फिथाइफोराव बा माइखौ जानो हाया एम्फौ एनलाया बिनि थाखाय लावथि गंसे लानानै मानि ओ माइबारिनि गासैबो सोरगिदिं गिदिंनानै माने होनाय नामै जेनेबा एम्फौ एनलाफोरखौ खौ होनाय नेम बायदियै माने एफा एफा बिदिनो बुज्राव बुज्राव थाङो आरो लासै लासै ओमफ्राय बिनि उनाव फैफिनो आरो दा नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि खालामो नामा
औ नोंथां जोंथिंबो बिदिनो खालामो न'खरनि बे बिमा बिमाया थांनानै बिदिनो
औ
गनस्रि लानानै बुज्राव बुज्राव खालामहैयो आरो ना
औ
ओमफ्राय बिदिनो जेवारि बे माबायाव सावोना थाइगिर बिखङाव सावनाय समावबो बिदिनो आर'ज गाबो आरो ना मोजाङै मोजां आबाद फसल मोनथों होननानै
औ
औ
जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो खालामो खालामनाय जेनेबा जेवारिखौ सावखांनायनि उनाव ओ माने माखासे गावनि गोसोनि साननाय जे माखासे इसोरनाव बोर बिनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिया जोंनि बर' समाजाव दंखायो हिसाबै माने बे नेमखौ नेमखान्थिखौबो माने जोंनियावबो फालिनाय जायो नोंथां नोंसिनि ओनसोलाव जेरैबायदि बोर बियो जाहाथे फिथाइफोरा मोजां मोजां थाइयो मोजां जेनेबा बुरजा बुरजा थायो एम्फौ एनला दाजाथों बिनि थाखाय बोरै बिनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ माने जोंनियावबो बाहायनाय जायो आरो
औ नोंथां औ
दा बेखिनिखौनो आंबो जेन'बा आंनिखौ आं जेसेमानखि मिथिबाय बेखौ आं नोंथांनो खोनथाबाय नोंथाङाबो आंनो खोनथाबाय बै नङा होमबा नोंथां दा औ नोंथाङा दा समाबो जोंहा जाबाय नोंथां माखासे खामानिफोर दं दोनथ'सै नामा नोंथां माब्लाबा सम मोनबा रायलायनोसै खोनादों ना नोंथां औ दे
औ